खोनादोंना?
औ
नोंथाङा आंनो एसे गावनि बेसेन गोसा समखौ होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जा जोङो आबाद मावनो थाखाय जा जों खोथिया फैयो बेखौ जों माबाददि दिहाय फैयो माबाददिहाय फोनांगौ बेनि आय बेफोर बेनि आयदानि सायाव जों एसे सावरायनो सानदोंमोन?
औ
खोथियाखौ जोङो माने मोजांङै फोनो नांगौ अब्लासो जों आबादखौ मोजांङै मावलां फोनो हायो नंङाहोमबा नोंथां?
औ
जायनि जाहोनाव जों ओ बोथोर बोथोर हिसाबैसो जों फोनो नांगौ नंङा होमबा नोंथां?
औ
ओ जा बोथोराव जों खोथिया फोयो बै बोथोरावसो जों खोथियाखौ फांगौ। जुदि जों गुबुन बोथोराव खोथियाखौ फैयो अब्लाला जोंना खोथियाया मोजां जाया नङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर खोथिया फोनायाव जों गोबां बायदि आदब बाहायनो गोनां जायो माने माबादि बेनि माने खोथिया फोनायनि सायावबो जों एसे सोलों थाय लानो नांगौ नंङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव जों खोथियाखौ मोजां खालामनो हायो नंङा होमा नोंथां?
औ
बे खोथिाया मोजांब्लासो जोंना आबादा मोजां जालांङो नंङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव जों मोजांङै माने फिथाइ सामथाइ मोनो। मोननांगौ मोनो मानो होनबा जों बेफोर फिथाइ सामथाइनि नि थाखायसो जों आबादखौ मावदों नंङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो जों ओ माने गरायखौ एबा जों खोथिया फोनाया गिबि नालाय बेखौ आं गराय होननानै बुंबाय बेखौ जों मोजांङै मावनांगौ। ग'रायखौ मोजांङै मावब्लासो जोंनिया बिजौआ एबा गोजौआ जोंना मोजां जालांङो नंङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जों गररायनिफ्रायनो मोजांङै मावनांगौ नंङा होनबा नोंथां?
औ
बैफोर खोथियाफोरखौ जोंङो माने बोथोराव जेरैहाय बोथोर बोथोर लाना बोथोरसो फैयो नालाय बेनिखायनो जोंङो बैफोर खोथिया फोनायाव माबाददिहाय जों फोयो बेनि बेफोरखौ जोंङो खोथिया फोनो थाखाय जों गि गिबियावनो हालेवो नंङा होमबा नोंथां?
औ।
नाथाय जोंना बै हालेवनायाव जोंना दै थानांगौ। नंङाब्ला जोंना खोथियाया जाया नंङा होमबा नोंथां बे खौ हाल हेवना दोननानै जोंना माने खोथियाखौ जोंङो जामाय बेखौ जों दैयाव सोमनाय जायो नंङा मोनदां बे दैयाव जोंङो मा होनो सानथाम सानथाम सानब्रैसो जोंना सोमनाय जाया सोमना दोननाय जायो दैयाव। बेनि उनाव जों बे माइखौ बोखांनानै जोंङो माने बस्थायायाव जों सोमो नालाय बस्थानिफ्राय बोखांनानै जों हायाव दोननाय जायो। बे मा होनो हायाव जों फेनस्रानानै दोननाय जायो। अब्लाना जोंना बे माइया गाजा अरो नंङा होमबा नोंथां? बे बेनि गाजा अरखांनायनि उनाव जोङो माने हाल एवो। बै मोसौ गोदो गोदायथ' मोसौजों एवोमोन नाथाय आथिखालाव माने बिगियान आदबजों जेरैहाय मेसिनफोरजों जों हालेवो जेरैहाय ट्रेक्टर बायदिसिना। नङा होमबा नोंथां जों दा आबाद मावनायाव माब्लाबाफोर जोंना दै गैयाब्ला जों बेफोरबायदिनो बिगियानारि आदब बाहायनानै जों दैखौ लाबोनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना दै थाब्लासो जोंना खोथियाया मोजां जायो नङाबा जोंना खोथियाया मोजां जाया नङा होमबा नोंथां? बैफोर खोथिया फोनायाव जों मोजाङैहाय हाल एबा मोजाङैहाय हाब्रु खालामनानै मोजाङैहाय जों ट्रेक्टर एबा हालखौ जों मोजाङै एवनानै ओं हाखौ जों समान खालामनानै जों खोथियाखौ फोनाय जायो नङा होमबब्ला नोंथां बै खोथिया फोनायनि फोनानै जोङो हासार बायदिसिना होनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा नोंथां गोदो गोदाय जों गोबां माने रोखोमनि हासार होनायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनबा गोदो गोदाय एसेबां माने बिगियान आदबफोरखौ बाहायनाय जायामोन मानो होनबा गोदो गोदायथ' गैखायानोमोन बिगियान आदबफोरा। जायनि जाहोनाव जों मोसौ खि बोरमा खि अमा खि बेफोरखौनो जोङो माने हासार हिसाबै बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जों नुनो मोनोदि बिगियानारि आदबजों जों गोबां रोखोमनि हासार होयो। इउरिया बायदिसिना रोखोमनि जोंहा हासार होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों बे खोथियाखौ जों फोखांनानै जा जों मोसौ बोरमा मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय बेराखौ होनो गोनां जायो नङा होनबा नोंथां। बे बेराखौ होआब्ला जोंना माने खोथियाखौ जोंनिया मान बोरमा मोसौफोरा जानानै जोंनिखौ खोथियाखौ माने नस्थ' खालामो। जायनि जाहोनाव जों गायनो समायाव जों मोननो। थाङा नङा होमबा नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो खोथिया फोनायनि बागै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथाङाथ' खोथिया फोनायनि सायाव गोबां खोथा बुंलां खाबाय अब्लाबो आं जा मोनथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होनो सानदों। खोथियाखौथ' जों माइनिफ्रायनो मोननाय जायो माइखौबो जों खोथियानिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां। जों माइहुमाव दोननाय माइखौ जों बस्थायाव जोबनानै हाखराव एबा दखरसे दैयाव जों सोमनानै दोनग्रोयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बै खोथियाखौ सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जों साननै सानथामसो थानानै बै बस्थाखौ एबा माइनि बस्थाखौ जों बोखांफिननानै सिथ्ला एबा गुवार जायगायाव लामनानै दोननांगौ नङा मोनथां
औ नंगौ।
बै माइआ जेब्ला लामना दोननायाव जेब्ला माइया गाजा अरो अब्लासो जों बै माइखौ फोथाराव लांनानै जों सारो एबा फोहैयो नङा होमबा नोंथां?
उ
ओ जेब्ला बै माइखौ जों सारो सारनानै अब्ला बै माइनिफ्रायसो खोथियाया रोदोमबोयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बै माइनिफ्राय खोथिया खोथिया रोदोम बोनानैसो खोथियाया जौ बोयो। एबा जों साननैसोनो साननैसोनि उनाव हासार होनानै जों खोथियाखौ रोखा रोखा मोजां गोजौ खालामबोनो हायो आरोना नोंथां। जेब्ला खोथियाया लावो एबा जों बेखौ गायनो हानाय जायो अब्ला बै खोथियाखौ जों सुबुं माहारि एबा आइजो एबा जोहोलाव फोर थांनानै ज' ज' फुनानै जों खोथियाखौ दाब दाब खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बै खोथियाखौनो जों ओ दस्रा एबा गुबुन दब्लायसे दुब्लियाव जों दब दब थुनानै माइखौ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला बै माइआ जोंनिया मांखोसे मांखोनै एबा गोबाव समनि उनाव जौ बोयो एबा माइआ रोदोमबोयो। बै माइखौ जों ओ हानानै बै माइखौ जों हानानै ओ जों ओ सौनाय जायो नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ बै माइजोंनो जों ओ जोंनि जा रां आरजिनांगौ एबा ओ जा रां मोननांगौ बै माइखौ जों फाननानै बै रांखौ जों मोननो हायो नोङा होमबा नोंथां?
औ।
बै राङानो जाहैबाय जोंनि खोथियानिफ्राय जागायनाय नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ जेब्ला जों माइखौ फाननानै रां मोनो बै रांजोंनो जों ओ न'खर सामला सामलायलांनो हायो गावनि। फिसा फिसौखौ जाहोनाय एबा फोथांना लाखिनायाव जों रैखा खालामनो हायो नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ जेब्ला जोंनि फोथाराव ओ माइ रज'यो बै माइखौ जों हानो थाखाय जों खासि लानानै थाङो नोङा होमबा नोंथां बै खास सिजोंनो जों समान समानै हानानै जोङो ओ दाब दाब एबा आरुंजों खानानै जों ओ न'आव न'खराव लाबोनो हायो नोङा होमबा नोंथां।
औ।
ओ बै न'खराव लाबोनायनो लाबोनानैनो जों माइखौ सौनाय जायो। नोङा होमबा नोंथां।
औ थांगौ।
ओ बिब्दिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों बेबायदि गोबां खोथा रायज्लायनो मोननानै आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों एबा गोजोननाय मोनदों। ओ नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय‌।
नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय। नोंथां बायदि सासे गोरों सुबुंजों रायज्लायनानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनबाय। जाहाथे उनाव नोंथांजों रायज्लायनो मोनबोयो बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय दे अब्ला बिथां। नोंथां गोजोन्थों।